औ
खोनादोंना?
खोनादों नोंथां खोनादों।
नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ फ्रि नोंथां
दान्दिसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
आं नोंथांसिम बेखौनो- सोंनो सानदोंमोन जे गोदोनि गोदोनि गोदोनि समाव गाननाय जोमनाय आरो दास सिमहालागै इसेबांआवहाय मा बायदि सोलायनाय फैदों बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा? एसे बुंथिनायसाय
गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो जेरै हिनजाव माहारिफोरनि थाखाय ओ दख'ना आरो हौवा माहारिफोरनि थाखाय ओ गामसा बेफोरनो गाहाय।
औ औ।
गाननाय जोमनाया गाननाय जोमनायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' माहारिफ्रा गावनो गाव बर'नि आइजोफ्रा गावनो गाव आखाइजों दानानै गानबोदोंमोन जाय ओ जायनि जोङो बर' माहारिफ्रा इन्दि एम्फौ लानानै एबा एम्फौ लाथा लानानै बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय खुन्दुं ख्रुन फिथोब बेफोरखौ ओ बाहायनानै जेरैबायदि ओ जोङो बेफोरनिफ्राय ओ खुन्दुं थुननाय एबा ओ थावख्रि लुनाय आयदानि गेजेरजों ओ जोङो बेफोरखौ जोङो ओ खुन्दुं बाहायनानै मुस्रा सानानै जोङो ओ सि दानानै जोङो गावनो नांगौ बायदि जानाय ओ गाननाय गामसा दख'ना बेफोरखौ जोङो ओ दानानै लानो हायोमोन ओ गोदोनि दिनाव ओ जोंनि बर'फ्रा गोबां ओ खस्थ'नि गेजेरजों बेफोरखौ ओ जोङो दानानै ओ गाव गावनि मोदोम देहाफोरखौ फोरखौ ओ खोबथेनानै लानो हायोमोन आरो गोदोनि समनिफ्रायनो जोंनि ओ बर'फ्रा ओ जेरैबादि सोलायबोदों आरो दाबो ओ गोबां सोलायनायखौ जोङो ओ नुनो मोनबोदों गोदोनि सम समावहाय जोङो जेरैबायदि गावनि ओ खस्थ'यैबाबो आरो खस्थ'नि गेजेरजों जोङो दानाय ओ दानानै गाननाय गामसा आर'ना बायदि बायदिफोरखौ जोङो ओ जोबोद मोजाङै ओ दानानै गानोमोन
औ औ।
बेफोरबायदिखौ जोङो नुबोगासिनो दङ आरो नुबोबाय थागोन बर'फोरा ओ गोबां ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ सि दानो हायो जेरै ओ गामसा आर'नाइ बिहु फालि ओ आरो ओ फास्रा आरो ओ फालि बेफोरखौ जोङो ओ दानो हायो बेफोर मोनफ्रोमबो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ सोलिबोबाय थानाय ओ जेरै जि दाग्रा आ ओ मुवा बेसादफोर बेफोर जाबाय ओ थारथ आरो आरो ओ साल साल गान्दै आरो माखु आरो गरखा गराइ बेफोरखौ जोङो ओ जि दाग्रानि आइजें हिसाबै ओ बुंनो हायो ओ
औ औ।
दानि बेलायावहाय बे फोरखौ जोङो नुङा नुनाया गोब्राबसै मानोना बेफोरखौ जोङो गोमालांजोबबोनायखौ जोङो नुनो मोननायसै आरो ओ बेफोरो गासिबो ओ गोदो गोदायनि लाबोनाय बेफोरबायदि बिदि ओ जि दानानै ओ जि दाग्रा आइजें आयला बेफोरो ओ गोमालांजोबबाय दायो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों जेरै दानि मुगाफोरावहाय जोङो ओ आखाइजों दाया लाफानो मेसिनजों दायो ओ जेरै ओ जोङो जि दाग्रा मेसिन बायदि बायदिफ्रावहाय गोबां समायना रमायना ओ आगर एरखाङो आरो समायना रमायना ओ दख'ना गामसा बेफोरबायदिखौ ओ दानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों लोगोसेयैनो जोङो बेफोरबायदि ओ गोदोनिफ्राय दानाय गामसा आर'नाइ बायदिफोरखौ ओ गानालासिनो दानि ओ मुगायाव दानाय ओ मेसिनजों दानाय गामसा आर'नाइफोरखौसो जोङो गोबां ओ बायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों बेनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि मेसिन बायदि बायदि ओंखारनायनि थाखायनो जोङो गोदोनिफ्रायनो ओ दाबोबाय थानाय ओ बायदि बायदि ओ गामसा आर'नाइफोरखौ जोङो ओ दानो। ओ रोंलिया एबा। बावगार बोनो हमनायखौ जोङो रोखायै मिथिनो हायो ओ जायनि जाहोनाव जोंनि हारिमुवा लासै लासैनो गोमालांबोनायखौ जोङो ओ नुनो मोनबोदों बेफोरनि थाखायनो जोङो ओ गोदोनि आरो दानि सोलायनायखौ ओ नुनो मोनबोदों आरो ओ गोबां ओ दानि बेलायाव गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों ओ जाय न'खर न'खर सि दानो औ। सिदानो गोरों सेंग्रा सिदानो गोरों ओ लाइमोन लाइमोनसा एबा आइजोफोराहाय गाव गावनि जिफोरखौ दाया लाफानो गुबुन हारिनि एबा गुबुन जाथिनि बायदि बायदि रोखोमनि ओ गाले सि जे गानग्रा जोमग्रा बायदिफोरखौसो जोङो ओ रांखान्थियाव रांखान्थि आरजिनो थाखाय जोङो दानायफोरखौ गामि गामि न'खर न'खर नुनो मोनबोगासिनो दङ। ओ बेयो मोनसे। मोजांबो एबा गाज्रिबो जोंनि थाखाय जायनि थाखाय जोङो बेखौ रांखावरियाव आरजिनो थाखाय जोङो ओ दानो गोनां जादों आरो ओ गुबुन फारसेथिं जाय जोंहा जोंनि ओ दानो दानो गोनां ओ गामसा आर'नाइ बायदिफोरखौ जोङो दानायखौ ओ बावबोनायखौ दानो रोङि एबा बावबोनायखौ जोङो हमनो हायो ओ लोगोसेयैनो बेफोरो मोनसे जि दानाया मोनसे जोंनि ओ एंगार हायै एबा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे ओ दोरोङारि एबा मोनसे ओ रोंखा राखा बर' सेंग्रा बर' सिख्लाफोरनि एबा बर' लाइमोनफोरनि एबा आइजो माहारिफोरनि मोनसे ओ बर'नि सिनायथि नोंथाङा औ ओ नों नोंथाङा ओ नोंसिनि ओ सोरगिदिं एरियायाव माबायदि ओ दानाय लुनायनि सायाव गाननाय जोमनायफोरनि सायाव माबायदि ओ सोलायहर नोंथाङा बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङाबो
औ औ नोंथाङानो दानि बावैसो माखासे फोरमायना गालां खाबाय जोंहाहाय गाननाय जोमनाय होनोबा जोंनि बर' हारियावहाय ओरैनो गामसा दख'ना आर'नाइ बेफोरनो जोंहा गोदो गोदायहाय बर' बर' माहारिफोराहाय बायनानै जि गानामोन गावसोरनो गावसोरनि आखाइजोंहाय दानानै गानोमोन नाथाय दानि जुगावहाय रावबो रावबोहाय गावनि आखाइजों दानानै गाननायखौ नुनो मोनलिया सिगां समाव हाय जे बर' बर' आइजोफोराहाय गावसोरनो गावसोरनि आखाइजोंहाय खुन्दुं थुननानै इन्दि लाइ इन्दि बिलाइ इन्दि बिलाइजों एम्फौ लानानैहाय एमफौनिफ्राय एम्फौनिफ्राय फिथोब खालामनानै फिथोब फ्राय खुन्दुं थुननानैहाय बे खुन्दुंजोंनो इन्दि जि इन्दि जोमग्रा बायदि दानानै लायोमोन नाथाय दानि जुगावहाय बेफोरखौ बारा नुनो मोनलिया एम्फौ लानाय आरो इन्दि खुननायखौ जोङोहाय बारा नुनो मोननाय जालिया सिगां समाव हाय जोंनि बर' आइजोफोराहाय गावनि आखाइजोंनो गावसोरनोहाय होननानै ज' ज न'खर न'खर फाला लालाय लायनानैहाय फाला लालायनानै जि सोंनानैहाय गावसिनि आखाइजोंनो बायदि रोखोमनि आगर दिंखिया आगर फारौ मेगन आगर दावराइ आगर फाहार आगर बायदि आगरनि जि दानानै जि दानानै गानोमोन आरो लोगोसे जोंहा बर'आहाय बर'आ दख'नाजों लोगोसे आरोबाव मेख्ला मेख्ला दख'ना होननायबो गानदेरोमोन बेयो मोननैयानो जोंनि बर'नि नेरसोन आरो जोंहा लोगोसे दङ आर'नाइ जोमग्रा आर'नाइ आरो गामसा बेफ फोरो जोंनि बर' हारिनि गोदोनिफ्रायनो गाननाय आरो जोंनि सिनायथि आरो जोंहा दानि जुगावहाय रावबोहाय गावनि आखाइजों बारा एसेबां मानि दानानै गाननायखौ नुनो मोनलिया जोंहा दायो मेसिन मेसि सिनजों हाय बायदि आगरनि फाहार फाटनि दख'ना बायदि बायदि बायदि दख'नाखौसो जोङोहाय मिक्स दख'ना बायदिखौसो जोङो दा हाथायफोरावहाय बायनानै गाननो मोननाय जायो गोदोनि बायदि ओ थादावहाय जि दानायखौ बारा नुनो मोनलिया आरो दानाय होनो थादाव जि दानाय होननानै बुङोबाबो जों जोंनि बर' हारिनि जिखौ जों दानायखौ नुनो मोनलिया बेलेग गुबुन जाथिनि मेख्ला मेख्ला गाले बेफोरखौसो जोङो हाय दानानै फाननायखौ नुनो मोनसै जोंनि बर'फोरनि जि दानायखौ जोङो गोबां खम नुनो मोनबोदों सिगां समावहाय जिबायदि गावसोरनि आखाइजोंनो दाना गानोमोन जों दानियावहाय गुबुन जाथिनि गुबुन जाथिनि मिसि नजों दानाय फाननाय बेफोर जिखौसो जोङो बायनानै गाननायखौ नुनो मोननाय जायो सिग सिगां समावथ' बेफोरोहाय सोलियामोन गोदोनि समावहाय गोदोनि समाव गावजों गावनो गाव दानो हायाबाबो गुबुननोहाय आदि दानो हरलाय लायनाय आरो लांलाय लाबोलायनि हेफाजाबावहाय गाव गावनि गाननाय जोमनायखौ सुफुंना लायोमोन नाथाय दानि जुगावहाय जोङो बेफोरखौ नुनो मोननाय जालिया आरो जोंहा गाननाय जोमनाय होनोबा दानिया जुगावहाय दख'ना गाननानैल' थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जालिया बेलेग दड्रेस गाननानै थानायखौसो जोंङो बांसिन नुनो मोननाय मोननाय जासै बिदिनो जोंनियावहाय जोंनि दायो जोंनि ओल ओनावहाय गोदोनिफ्राय गोबां बेलेगावहाय सोलायनायखौनो नुबोनो मोननाय जादों। सिगां समनिफ्राय जेबायदि सोलिबोदों बेबायदि सोलिबोनायखौ जोंङो दा सिमहालागैआव बारा नुनो मोननाय जायाखै आरो। बेनि गेजेराव नोंथाङा एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां जोंहा गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गोबां ओ सोलायनायखौ नुनो मोनबोदों जेरै गोदोनि समावहाय ओ जोंङो बर'फोरा ओ गामसा आर'नाइ आरो दख'ना बायदिफोरखौ गानोमोन नाथाय गाननाय जोमनायनि बेलायाव गोबां गोबां सोलायबोनो हमबाय दानि जुगावहाय ओ जेरै ओ दानि जुगावहाय बर'फोरनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो ओ जेरैबायदि मोनसे ओ माबा ओ जोंनि बैसागु फोरबो बायदि बायदिफोरावहाय जोंङो नुनो मोनबोदोंदि बेफोरो जाय बेफोरो ओ मानसिफोरा गामसा दख'ना बायदि बायदि रगानालासिनो जेरैबायदि लं पेन्ट हाफ पेन्ट बायदि बायदि बायदिफोरखौ गाननानै रंजानायफोरखौ जों नुनो मोनबोदों। ओ जेरै बेफोरो औ बेफोरो ओ जोंनि थाखाय गोग्गाथाव एबा ओ मोसाबजाथाव नङा ओ जोंङो गावनि हारिखौ एबा गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय बेफोरबायदि ओ लंपेन्ट हाफ पेन्ट बायदि बायदि फोरखौ गानालासिनो जों गावनि हारिनि गामसा आर'नाइ दख'ना बायदि बायदिफोरखौ लानानै जोंङो गावनि हारिनि ओ हारिमुखौ लाखिनाया जोबोर गोनांथार आरो लोगोसेयैनो जोंनि बे आखाइजों दानाय बायदि बायदिफोरखौ जोंङो नाजावनांगौ आरो गाननानै बेरायनांगौ बेफोरनि गेजेरजोंसो जोंनि बेफोरबायदि गाननाय जोमनायफ्रा ओ अराय समनि थाखाय थांनानै थागोन। ओ लोगोसेयैनो गुबुन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय